खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा ओ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां
औ दा जों ला सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ खेला खेला गेलेनाय माबादि खेला गेलेयोब्ला सासे सुबुङा गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो एसे?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों ओ गेलेनाय आयदा होनोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोनो जा गेले गिरि जा लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सि ख्लायानो जा गथ' गथायानो जा गास सैबो गेलेमु आयदाखौनो गेलेयो आरो। औ। ओ थिग बेबायदिनो आथिखालनि जुगाव जा गेलेनाय आयदा बे गेलेनाय आयदा जों गोबां लाइमोन बैसोफोरानो गावनि जिउआव जौगानो हा लोगोसे जा औ नोंथां। आरो जा गेलेमु आयदा ओ गेलेमु आइदा खौ जोंनि ओनसोलहाय बांसिनै जा औ नोंथां जा जोलुर गेलेनाय आरो जा क्रिकेट बेडमिन्ट थन ओ सेस काबादि खारनाय बायनिसिना गेलेनायखौ जों नुनो मोन आरो थिग बेबादिनो ओ जा जोंनि ओन हाय बांसिनै जोलुर गेलेनाय जोलुर गेलेनायखो जों नुनो मोनो। आरो जा जोलुर गेलेनाय बेवहाय जोंनि देहाया जा औ जाखिनि खारनाय माबा नाय बायदिसिना खौ जों बे जोलुर गेलेनायाव जों मोननो हायो आरो। औ आरो लोगोसे जोंनि
नगौ बुंबाय था नोंथाङा।
मोजां आ बेनि अनगायै दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय ओ जा बे दासान्दि सोलिगासिनो फिफा वल्ड काप बे जोलुर गेलेनायनिनो ओ दाथ' दिनैबो सोलिगोन गाबोनबो सोलिगोन मिया बो सोलिदोंमोन आरो बे जा औ बे गेलेनाय आयदा बे गेलेनाय जा जोलुर गेलेनाय बेयो गासैबो जाजोब खादों आरो ना सोलिगासिनो। दा आ बेनि अनगायै चेसखौबो जोङो ज गोबां जा लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओ इफोराबो गेलेनायखो जों नुनो मोनो आ
औ नंगौ।
बेबायदिनो बेडमिन्टन बेडमिन्टनखौबो जों गेले खौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जा भारताव ओ गोबां नाम औ गोबां नाम मोननाय जा गोबां मुं मोननाय क्रिकेट क्रिकेटखौबो जों गेलेना यखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे जा भलिबल बेडमिन्टन बायदि सिनाखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे खारनाय खारनाय गेलेनाय होनबाथाय जों मिथिगौ जोंनि देहा हायाबो जोबोद मोजां जायो। जोंनि जा देहायाव ब्याम ब्याम नांगौ बेफोर गासैबो थाजोबफायो आरो औ। आरो लोगो गोसे औ औ नोंथां औ बेनि अ गायैबो जोङो मो थिगौ जोंनि ओनसोलाव आं बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलहाय हाइ बांसिनै आ जा जोलुर गेलेनाय जोलुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आ बेबाय बेखिनियानो नोंथाङाबो एसे खो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दा ओ खेला गेलेयोब्ला सासे सुबुंनि जिउआ माबादिहाय जाफुं सार जानो हायो एसे फोरमायदो नोंथाङा
औ औ नोंथां औ जा गेलेमु आयदा गेलेमु आयदा दाहोन बेयाव जोंहा गोबां बायदि बायदिसिना जा जेराव जों गेलेयो। बे गेलायावनो सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो आरो। थिग बेबादिनो जोलुर गेलेब्लाबो मानसिया जाफुंसारनो हायो। आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे जागे सोरखारा जा गेलेमु आयदानि सायाव गोबां नोजोर होदों आरोना ओम खायफाया जेब्ला ओ भारत नाङैनो जा ओ गावनि रायजोखौ जेब्ला बे गेलेमुनि गेजेरजों देरहानानै मुंदांखा मोन अब्ला बेनो साख्रि होनाय जायो आरो लोगोसे गोबां रांबो मोनो आरो गोबां मानसिजों सिनाय जायोबो। आरो लोगोसे जेब्ला गावनि हादोरखौ औ आरो जे ब्ला गावनि हादोरखौ सिनायथि होगोन मुलुगनाङैनो औ जेब्ला गावनि हादोरखौ मुलुगनाङैनो सिनायथि होगोन अब्लाबो बेनो गोबां गोबां सममानजों बरायनाय जायो आरो गावनो जौगासारनोबो हायो। थिग बेबायदिनो बायदिसिना गेलेमु आय दायाव बायदिसिना सुबुंफोरा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जेरै चेस गेलेब्लाबो जों जौगासारनो हायो चेसानो चेसआ जोंनि मेलेमजों गेलेनाय आइ जा गेलेमु आयदा आरोना बे मेलेम जों बाहायना मेलेमखौ बाहायनानै गेलेयो सुबुंफोरा आरो लोगोसे औ। आरो लोगोसे जेब्ला ओ फुटबल ओ जा जोलुर जोलुर गेलेयो बेखौबो बेखौ गावनि देहाजों गेलेनाय जायो आरो। बेखौ गेेलेबायथा
अ नोंथां।